हेलौ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथांजों एसे जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन ओ ओ नों थाङा ओरैनो माबायदि जानो मोजां मोनो?
औ । जानायखौ ना नोंथां औ आं जानायखोनथ जेनेबा जोंनि बर'नि अनला अनलाखौथ' मिथिखायो नोंथाङा बर'नि खायद'खौ?
औ मिथिगौ मिथिगौ ।
औ बांसिन आङो अनलाजों दाउजोंखो मोजां मोनो आरो ना । बेखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो । मानो होनबा बियो जोंनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे ट्रेडिसनेल ओंख्रिबो जाहैबाय । आरो फेमासबो जाहैबाय । आरो बेखौ दाख्लै बैसोस जि आइ थेग मोनदों । बेनिखायनो आं बे ओंख्रिखौ जोबोर मोजां मोनो आरो ना? जेनेबा बिखो आङो बेलेग ओं इनि अनगायै बेखौ आं संनोबो रोंगो । ओ जेनेबा बि खौ जोङो संनायाव जोङो फार्स्टावनो खारै नांगोन खारै ओमफ्राय माइरं । ओ माइरंखौ जोङो देना लानानै बे खो गुन्दै गुन्दै खालामनानै जेब्ला दैखौ जों ग्लब ग्ल'ब गोदौहोयो बेनि उनाव जोङो होयो । होनायनि उनाव जोङो खारै एसे होबाय खारैखो जोङो मिलायनानै होबाय। दैजों एबा दैजों दैया बेस सेबां दादो बेखौ नायनानै जों खारै होबाय बेनि उनाव जोङो एसे गारबादो जोङो बेखौ मिक्स खामना लाबाय लानायनि उनाव जोङो दसे थानानै बा मिनिटसो थानायनि उनाव जोङो बेदरखो होनाय जायो आरोना बे फोरबायदि जोङो बे ओंख्रि खो बानायनाय जायो आरो ना। नोंथाङाबो ओ जेनेबा मोजां मैगं मोननायदों नामा जेरै आं बायदि जेरै अनला
औ अनला खा खौथ' आंबो मोजां मोनो जेनेबा अनला खारैखौ आंबो मोजां मोनो आरो जा दं सबाइ सबाइजों
औ-औ-औ-औ नोंथाङा-नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा आङो सबाइखोदो अमा नोंथाङा मा होनदोमोन खोन
ओ स- सबाइजों सामु बेबायदिखौ मोज
औ-औ-औ आं-आङो सबायजों सामुजों जानायाथ' जाबाय गेन थु बेखौ माबायदि बानायो बेखौथ' मिथिया, नोंथाङा बेखौ आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन नामा ज जेनेबा बे ओंख्रिखौ मा रोख म बानायो?
औ जेनेबा सबाइखौ जों फाष्टावनो सोम ग्रोना लानांगौ। दैयाव सोमना दोननानै इनिफ्राय जों सामु खौ मोजाङै साफा खालामनानै बेखौ एवग्रोनांगौ दा फ्राइ बाय एवखांनानै जों सबायखौ होग्रोनांगौ होनांगौ। सबाय संगोन बेनि गेजेराव जों साम'खौ होना हो बानो होना होनांगौ आरो जिदानि ग्लुप-ग्लुप गोदाउ गोन बेयाव जों खारै एस से होनानै बेखौ संनाय जायो आरोखि, नोंथाङा आरो नोंथाङा आरो हाग्रानि मेगंफोरखौ जा फेरबाय ना जाफेरा?
औ नोंथां आं जाफेरबाय जेरै हाग्रानि मैखुं थुन थुनि जारि बिलाइ बेफोरबायदिखौ आं जाफेरबाय आरोना ओमफाय सलें जायबा नाजों जाबा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बेमार आजार खारो आरो बिदिनो गोबां रोखोम खोमनि जोंना हाग्रानि मैगं थाइगं दोङो आरो ना जाय फोरखौ जानानै जोङो मोजां मोनो एबा जोंनि देहानि थाखायबो जोबोर मोजां जायो आरोना।
बे जेनेबा मोनथामसो मेगंनि मुं बुंनो हागोन नामा जेन जेनेबा जों बेखौ जाबा जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो
औ औ आं गिबियावनो बुंगोन जेनेबा थालिर बिफांनिफ्राय ओंखारनाय मैखुन बेनिफाय जोंनिया जाहै बाय आं आवगोसो बुंलांबाय सलें आरो बिनि आरो बेनिफाय जोंनिया दोङो मानिमुनि जायखौ जोङो जन्दिस बेराम फोर जाबा देनानै जाबा मोजां जायो आर दा एबा ओंख्रिबो संनानै जानो हायो आरो ना बेफोरबायदि आरो नोंथाङाबो बुंबावनो हागोन नामा आरो बेलेग आं मिथियि
जों थास'बो जानो हायो थास' दा थास' ओ मार बुङो बेखौ गोरलै थास'नि गोरलै बिलाइ। बेखौबो जों जायो थास' बिथ्रि होनना बुङो बेखौ आरो थास'निनो बेखौबो जायो थास बिबार
औ थास' बिबार औ औ
ओम बेफोरखौबो जा नाय जायो आरोखि ओमफ्राय निम बिलाइ बेफोरखौबो जानो हायो देहानि थाखाय मोजां जायो नेरसोन बिलाइ बेबो बेमारनि थाखाय मोजां जायो आरोखि औ नोंथाङा आरो फास्ट फुड नि बागै माबा बुंनो हागोन नामा?
फास्ट फुडनि बागै औ औ जोंनियाथ' दा गोदान मुगायाव फास्ट पुड जानाया सुबुंफोरनि मोनसे जेंनायानो सोलिगासिनो दोङो दासान्दि मानो होनब्ला फास्ट फुडखौ मानसि फोरा जानानै गोथाव मोनो। नाथाय बि बियो देयास सिङाव थांनानै जोंनि देहा आव बेसेबां खहा खालामो बेखौ रावबो मिथिया। आंनि मटेबाथ' फास्ट फुद जानायखौ जों सुबुं माहारिया गारनांगौ। मानो होनब्ला बेयाव गोबां रोख खोमनि थाव थायो। मस्ला मस्लि बारा थायो। दा बेखायनो जोङो हानायमानि। ओ हाग्रानि फ्राय मोननाय। एबा न'आवनो। गायनाय मैगं थाइगंफोरखौ जानांगोन। आरोना बिनि थाखाय। नोंथाङाबो बेनि बागै माया फोर बुंनो सानदों नामा जेनेबा फासटफुड जानानै माबायदि गोहोम खोख्लौस।
औ फास फुटाव पासफुट जाबाथ देहायारि। गोबां खहा खालामो पासपुदआ जेरै। मम' सावमिन बेफोराव थाव बारा बांद्राय होनाय जायो जिहेतु बेफोरखौ जायाबा मोजां जायो आरो। नाथाय। आजो आथि खाालाव बेफोरखो बांसि सिन जाग्रा जादों सुबुंफोरा। औ बेफोरनो आरोकि।
बेफोरनो औ आरो जेनेबा नोंथांनाव मोनसे। बे कुइसन सोंनो सानदो आङो।
औ
दा जोंनिया जेरैबायदि मैगं थाइगंफोराव जिबायदि इउरिया रासायनारि हासार बाहायनानै दि मैगं थाइगंफोरखौ बाजाराव फानहैदों। बेफोरखौ जोङो। जानानै माबाफोर गोदोर बेमार जानो हागोन नामा नोंथाङा बेफोरखौ मायबा बुंनो हागोन नामा?
औ औ दा दा आथिखालथ' बिगियाननि जुग नालाय। बेफोरखौ होनानै मुल दै उनु होनानै जेनेबा मेगं थाइगंफोरखौ गोदोर खालामो। गोदो गोदोर नुहोयो ओ गोबाव समावलागि। था होनाय जेनेबा मोजां नुनाय खामो। बेफोरनो जोंनि देहाखौ जोबोद खहा खालामो आरोखि औ जेसे हायो बेफोर मेगंखौबो जानो बाहाय गारनांगौ आरो आथिखालाव गोबां रासायनिक के ओ जा देहाखौ खहा खालामो बेफोरनो आरोखि औ नोंथाङा मायबाफोर बुंबावगोन नामा बेनि सायाव
औ आंबो बेखौनो सानो ओ सुबुंफोरा बेखौ गारनांगौ मानो होमब्ला देहाया जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बांसिनानो न न गायनायफोर जानंगो आरो ना गोदान गोदान मुगायाव दा जोंनियाव आथिखालाव रासायनारि हासार बाहायनाया गोबां बांबोगासिनो दं जोङो बेखौ रासायनारि हासारफोरखौ गारनानै जाहाथे जोङो मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखि एबा बोरमा खि बेफोरखौ बाहायनांगोन आरोना आं बेखौनो सानो बेफोर बेबायदि हासारखौ बाहायनानै जोङो नआवनो जुदि मैगं थाइगं जों फेदेरना लायो लायोब्ला बा गायोबा फोयोब्ला जोंनि देहायाबो निदसय एसेबाबो मोजां जागोन आरो मोजाङैनो थागोन बेमार आजार जानाय नङा जोंनि सावस्रिया मोजां थागोन आरो ना
औ नोंथाङा आरो ना बेदर जानायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ औ ना बेदरखौ जोङो जानाया जानांगौ नोंथां खिन्थु एसे बांद्रायबो जानाङा आरो ना जेनेबा आं बुंनो बुंनोसै सासे सुबुङा ओ हदाय जेनेबा जोंनियाथ' सप्तासेयाव सेबेन देस थायो नालाय बेयाव जोङो सप्तासे बेयावनो जुदि हदाय जाबाय थायोबा ना बेदर ना बेदर जोंनि उदैयाव मोनसे एपेन्डिक्स जानो हानाय चान्स थायो आरोना जाय एपेन्डिक्सआ ना बेद जाबाय जानायनि थाखाय जायो।
औ।
बेनिखायनो ना बेदरखौ जानायखौ एसेबाबो खम खालामनांगोन गारद्रा गौथ' नङा ना जोङो टाइम मथे टाइम जानांगोन जेनेबा दिनै जादों साननैै थाना जागोन एबा साननैै थाना जाखांनायनि उनाव सानथाम थाना जागोन बेफोरबायदि मानिनानै टेबोल टाइम टेबोल बायदि खालामनानै। जाजायो आरोना आरो जोङो ना खो गारथारनोबो हाया मानोना ना बेदरनिफ्रायसो जों प्रटिन मोनो। जों प्रटिन मोनबासो जोंनि देहाया स्ट्रं जागोन एबा गोख्रों जागोन। गोन। बेखायनो जोङो मोजाङै जायोबा मोजां जायो आरोना। नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा? बेनि सायाव आरोबाव।
औ नोंथाङाथ' बुंखा बुंखाबाय। बेनि सायाव दा आंबो सुंद'यै बुंनोसै जों जे ना बेदर बेदर जायो बेखौ जुदि सानफ्रोमबो जायोबा आरोना। मोनसे बेमार जायो आरो। बे बेमारा जाबाय फिटि लिभार। आरोना बे जानायनि चान्स थायो सानफ्रोमबो जुदि ना बेदर जायोब्ला बांसिनै अमा बेदर जाब्ला जायो आरोखिना। अमा अमानि मेजेम बेखौ जाबा। बांसिन सान्स थायो आरोखि फिथि लिभार जानायनि।
औ औ थिगानो नोंथां नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा मिथ मोनबाय ओमफ्राय। ओ जेनेबा। आथिखालावदि। थोर नोंथांमोननि बोथोरा बोथोरा ओनसोलाव माबायदि जादों जेनेबा बिदुङा माबायदि। गोहोम खोख्लैदों।
औ जोंनि ओनसोलावथ' जोंनि ओनसोलाव थ' बिदुङा बारा एसेबां बारा गोहोम खोख्लैयाखै। दा अखा हाबाय थादों। दों नालाय। दा बोथोराथ' अखा हानाय। दिनानो। बेनिखायनो अखा हाबाय हादो प्रि फ्रि अखा थाइ फ्रिबाय हादों गुसु आरो खि बारा बिद खै
औ औ
नोंथांमोननि थिलाय खोन्थानो हागोन नामा?
ओ जोंनिखि दा ओरैबायदि जाना दोङो नोंथां जोंनियाव अखाया एसे कम हा-हाबाय हाबाय दोंङो ओमफ्राय बिदुुंङा बांलांनो हमदों आरो ना जेनेबा थामजिबा डिग्रि थामजि दाइन डिग्रि बेबायदिनो सुबुं माहारिफोरा जोबोर गरम गरमदो दुलबर जाना दोङो आरो आरोना जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा खिनाय गोबानाय बेफोरबायदि जा-जादों आर ना गरमजों अखा-अखानि आंखालाव आरोना
औ नोंथाङा आरोब जेनेबा फिथाइ सामथायाइ माबायदि फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जों देहायाव मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ
औ औ औ नोंथां खोन्थानो हागोन जेनेबा जोङो फिथाइ सामथायाव थालिर ओमफ्राय आफपेल आंगुर जानानै जोंनि देहाखौ नांगौ रोखोमनि भिटामिन मोनहोनानै जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो आरो ना
औ
बेफोरबायदि जानानै
औ प्रटिन मोननो
औ प्रटिन मोननो हायो जेरै थालिरनिफ्राय बेलेग रोखोमनि प्रटिन आपेलनिफ्राय बेलेग रोखोमनि प्रटिन बेबायदि बेलेग बेलग फिथइ सामथाइयाव बेलेग बेलेग भि भिटामिन एबा प्रटिन थायो आरोना बेखौ जोङो जानानै नांगौ बायदि बुंनो हायो आरोना एबा बेमारनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हायो
औ औ नोंथाङा जेनेबा मा होनखो मा मा धोरोम रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जाफेरखो माने
आङो जानायाथ' गोबां रोखोमनि फिथाइ जाबाय जेनेबा स्ट्रबेरि ओमफ्राय थायसुम लिस सु थाइजौ खान्थाल बेबायदि गोबां रोखोमनि दङो आरोना जेनेबा आं गावनि खुगाजों बुंनानै फोजोबनो हाया गोबां रोखोमनि दोङो आरोना
औ दे दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नों थांनिसिम औ गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय औ गोजोन्थों